खुलुमबाय नोंथांनिसिम नैबे मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय थाबाय नोंथां
औ बे समाव जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव जों रायज्लायनो नोंथाङा बे दान्दिसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओरैनो हागोन
औ औ दे बिदिब्ला आं सासे फरायसानि सोमोन्दै रायज्लाय रायज्लायनो माने सासे फरायसाया माबायदि जानो नांगौ गावनि ओ जिउआव देरहासार जानो गावनि थांखिसिम सहैनायाव सासे गुन गोनां फरायसा जानोब्ला माबादि जानो नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंनासाय।
औ। सासे फरायसा सासे फरायसा बुङोब्ला जोङो। ओ फरायसा होनोबा जों गिबियावनो फरायसालियाव थांग्रोननानै रोंगौथिखौ लाग्रोनांगौ जायो।
नों फरायसालि नांथारगौ औ फरायसालि नांथार जोङो बै गिबिसिनाव फराय होननानै बुङोब्ला जोङो बिमा बिफाया गिबिसिन थाराव नोंखौ ओ गेदेरबाय फोलावबाय गोदोर खालामो बेनि उनाव थाम बा थाम बोसोर बा थाम खावसे बोसोरफोराव जोङो ओ गामि साखाथिफोरावनो नु नुनो मोनो जोंनिथ' जों अंगनबादि अंगनबादिफोराव जोंखो एंगार हरनाय जायो। ओ थाम एबा थाम खावसे बोसोरफोरावनो जोंखौ अंगनबादिफोराव हेंगारनाय गोनां जायो। जायनि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो हुदा खालामो जेनबा फरायसालियाव थांबाय थानाय सानफ्रोमबो थांनो लुुबैनाय लुबैनाय जानाय बिदिहाय जोङो उम अंगनबादिफोराव बिनिफ्राय हेंगार हर जों खोथिनहरनाय जायो आरो बेनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा बिनिफ्राय जोङो थांबाय थांबाय थागोन बेवहाय अंगनबादियाव ओ से नै बोसोरसो जोङो थांबाय थांनानै बिदिहायनो सरसा खालामनानै जेन जायगाव थांनो लुगैनाय जानाय बिदिहाय जोंखौ उन्दैसाफोरखौ खालामबाय खालामनानै बिनि उनाव जोङो बेनिफ्राय बारख' हरनानै जों बेवहाय अंगनबादियाव जोङो अ आ क ख बेफोरखौ फोरोंनानै जोंखौ हेंगार हरनाय जायो। बेनि उनाव जोङो थाखोनिफ्राय बास बा थाखोसिम मोनसे खोलोब जायखौ जों गुदि फरायसालि बुंनाय जायो। बे गुदि फरायसालियाव फरायनो थाखाय जों मुं थिसनबाय गिबियावनो जाय थाखोनि थाखाय सैथाोखौ मुं थिसोनानै जोङो आरो से थाखोआव मुं थिसोनोब्ला हांखो ओंखारबाय बेनि उनाव मुं टिउसन लानानै जोङो से थाखोनिफ्राय फरायनांबाय से थाखोनि बिजाबा गुबुनन नै थाखोनि बिजाबा गुबुन बेवहाय जों फोरोंगिरि मोनो फरायसालियाव होनोबाथ' ओ बेवहाय जों से थाखोआव फरायनो मोनबाय से थाखोआव फरायबाय फरायनानै जोङो दानि जुगावथ' जोङो फरायनो होनोब्ला फरायनो जेराव जोङो सोरखारफोराबो गोबां नोजोर होयो जेराव जोङो फरायनाय होनोब्ला औ फरायनायजोंसो जोङो ओ इयुनाव गिदिर मानसि जाहैनाय जौगासार जानाय इयुनाव गावखौनो ओ देरहासार जाहैनो हानाय बिदिहाय फरायनायजों जाहोयो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बे फरायनायखौ मोजाङै नोजोर होनानै मोजाङै मोजांसिन खालामबोगासिनो सोरखारा बेनिखायनो जोङो बे ओ फरायसालिफोराव दानिया ओंखाम ओंखामनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनि गासैबो सुबिदाखौ जों ओ फरायसालियाव सोरखारि फरायसालिफोराव गोबां नुनो मोनसै। ओंखायनो जोङो बे फरायसालियाव से थाखो ओ से थाखोनि जोंना से थाखोआव मोनसे बोसोर मोनसे थाखोखौ मोनसे बोसोर हमना होनाय जायो। बोसोरसेयाव मोनसे थाखो मोनसे बारगोन मोनसे बारगोन बि दिहाय थोरोब थोरोब बारलांबाय थानाय बेबायदि खालामनाय होननाय जायो नंगौ नंगौ नङा ओनबा नोंथां। औ बिदिहाय औ बिदिहाय जों से थाखोखो ओ से बोसोराव जोंनि जोबथि आनजाद जायो बोसोर जायखौ जों बोसोर बोसोरिखिया आनजाद बुंनाय जायो। बे बोसोरसेखौ आनजादखौ उथ्रिसार जायोबासो जों जेराव नै थाखो मोनगोन। बेखौ बारनानै नै थाखो मोनबाय बिदिखायनो जोङो नै थाखोआवबो बिदियानोसै। बे नै थाखोनि फरा बिजाबखौ फराय फराय नै बोसोरनि जोबथा आनजाद जागोन बेखौ जोङो बेखौ आनजादखौ उथ्रिसारोब्लासो थाम थाखो मोनगोन बिदिहायनो जोङो ओ सेनिफ्राय बा थाखोसिम मोनसे गुदि फरायसालि बेखौ जोबथा बारहरबाय जेनेबा जों बा थाखोआव उम जोबथि आनजाद बा थाखोखौ आनजादखौ उथ्रिसार जानानै जोङो द' थाखो मोनगोन। बेनि थाखाय जों गुबुन मोनसे फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। जायखौ जोङो गेजेर फरायसालि औ गेजेर फरायसालि बुंनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां। बे औ बे गेजेर फरायसालि होनोब्ला बे गेजेर फरायसालियाबो ओ दा बै जोङो नुनो मोनसै जोंनि साखाथिफोरावनो थायो गेजेर फरायसालिया एसे बिदिहो जों गेजेर फरायसालियाव गेजेर फरायसालि थाललियाव थांनो थाखायबो जोङो फरायसालियाव थांनो थाखायबो जों मुं थिसनहैबाय द' थाखोनिफ्राय बे गेजेर फरायसालिया जाबाय द'निफ्राय हमना होनाखानाय सोरखारा हमना होखानायबायदि द' थाखानिनिफ्राय दाइन थाखोसिम बेखौ गेजेर फरायसालि बुंनाय जायो गेजेर फरायसालिया जोङो औ बेवहायबो जेरैहाय बाथा मोनसे मोनसे बोसोराव मोनसे आनजाद जानाय मोनसे बेखौ उथ्रिसारबा बिदिहाय बेवहायबो जायो गेजेरफोर सोरबा द' थाखोनिफ्राय द' थाखोनि आनजाद होनानै ओ बोसोरारि आनजाद होनानै बेनि उनाव स्नि थाखा मोनगोन बिदिहायनो दाइन थाखो बेसे मोनबाय दाइन थाखोनिफ्राय बोसोरारि आनजाद जाना दाइन थाखोखौ बारनानै गुबुन मोनसे फरायसालियाव फरायनांगौ जायो जेराव जोङो बेखौ गोजौ फरायसालि बुंनाय जायो। गोजौ फरायसालि गोजौ फरायसालि होनबा गु आरो जि गु आरो जि लोगोसे दानि दानि सोरखारा ओ जिसे आरो जिनै बे गोजौ गेजेरारि फरायसालि बेखौ जोङो बे गोजौ फरायसालियावनो सरजाबना होनायखौ जों नुनो मोनबाय। बेयावनो गु जि जिसे जिनै बिदिहाय थानायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे बे गु जिखौ जों मोजाङै आनजाद बिदिहैबाय जियाव मोनसे गिदिर एक्जाम जायो जे जायखौ जोङो मेट्रिक आनजाद बुंनाय जायो। बेखौ जों सफ सफि आनजाद बुंनाय जायो। बे एग्जामखौ जों मोजाङै फरायनानै ओ बेवहाय मोनसे ओम मोजां रिजाल खालामनो हायोबा जोङो आरो बेयो सरजाबाब्लाबो गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांनो हानाय बायदि नोङो मोनसे मोनसे मा होनगोन बैखौ स्ट्रिम सिस्टेमै लानो हायो। जेरैहाय जोङो खायफाया फरायगोन साइन्स सिट्रिमाव फरायगोन खायफाया आर्टस बिदिहाय फराय कमार्स बिदिहाय जों आलादा आलादा ओ आयदायाव जों फरायहैनो हानाय सुबिदा जि थाखोआव फराय माने बेखौ मोजाङै फ्रिसारबा बेबायदि सुबिदा मोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जो जि थाखोखौ मोजाङै फरायनानै होनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो बे औ बेखौ फाननानै जिसे जिनैखौ मोनबाय जिनैआव आरो ओम जिनैनि जोबथि आनजाद जेराव जों फाइनेल एक्जाम ओस एस एक्जाम बुंनाय जायो। जायखौ जों पि अ' फायनाल होननानै बुंनाय जायो बेखौबो जोङो मोजाङै होनानै जायनि जायखौ जोङो फरायोबा मोजां उथ्रिसार बेयाव मोजां फिथाइ लानानै उथ्रिसारोब्लासो जोङो गोबां लाइन गावबा गाव लाइन फरायनो हानाय सुबिदाया थायो जेरै जोङो डाक्टर जानो थाखाय इन्जिनियार जानो डाक्टर इन्जिनियार ल' फरायनो बिदिहाय गोबां ओ गावबा गावनि गावबा गावनि थांखिखौ सायख'ना लानाय बायदियै जोङो बे ओइ एस आनजाद उथ्रिसारनायनि उनाव सायख'ना लानानै गावबा गाव लाइनजों फरायनाय खायसेयख मास्टार डिग्रि लागोन। बेनि थाखाय जोङो डिग्रि ओ लानानै फरायहैनांबाय बिदिहाय फरायनो गोनां जायो। बिनि उनाव बेनि थाखाय बेखौ मोजाङै उथ्रिसारनो गोनां जायो। बिदि जोङो जोबथियाव ओ गिदिर गिदिर एगजाम लिरनो हाबाय जों मास्टार डिग्रि लायोबा टेट एग्जाम होनानै फोरोंगिरि जाफैनो हाबाय। आइ आइ टि लानानै इन्जिनियार जाफैनो हाबाय बिदिहाय सासे फरायसाया मोजां फरायनानै गावखौ उथ्रिसार जाहैनो हायो आरो नोंथाङाबो बे फरायनायनि बागै फंनैसो बुंनानै होदो नोंथां फरायसानि बागै
औ बिदिब्ला बुंनि
औ
सासे फरायसा जानोब्ला जोंहा मा होनगोन बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ बिदि मानिना सोलिनाय आरो बिमा बिफा माने लोगोसे बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौबो बेबायदिनो मोजाङै मानिना सोलिनो हानाय बायदि जानो नांगोन
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोरजों लोगोसेसो जोङो माने ओ जेब्लायबो जोङो गुरै जानो नांगौ आरो बिदि गुरै जानानैसो मा जोङो मा गावनि ओ लानाय थांखिफोरखौ अब्लासो जोङो मा जाफुंहोनो हायो बिदि होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो नोंथां
औ उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजांहै माने फरायनानै आरो जोंनि बिमा बिफाफोराबो जोंनि फरायनाय समाव जे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेबायदिनो जोंनो नांगौबादि जोंनो होनो हानाय बेबायदि जानो नांगौ आरो लोगोसे ओ बेबायदि ओ जेब्ला सासे गुन गोनां फरायसा जानोब्ला ओ जेब्लायबो आरो गावबो माने फरायनायाव गावबो नाजानो गोनां जायो आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिबो हेफाजाब लानाय लानो गोनां बेबा बिदि आरो मा होनगोन
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां
औ
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि औ सासे फरायसा जानोबा जोङो गुबैयै न'खरनि बिमा बिफाखौ मानिनानै सोलिनानै मोजाङै ओ फरायसालिफोराव सानफ्रोमबो थांनायफोरखौ लानांगोन लोगोसे फरायसा सालियावबो फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिनानै सोलिनानै मोजाङै गोसो होनानै गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय मोजाङै फरायनांगौ जायो अ नंगौ नोंथां नोंथाङा दय बुंनाय बायदिहाय ओ जोङो मानिनानै सोलियोबासो जों गावनि थांखिसिम देरहासार जाहैनो हानो हायो होननाया
औ
गोसो औ बिदि जोङो ओ फरायनानै जोङो गाव गावनि थांखिखौ जेरै ओ नोंथां
औ जों जाफुंहोनो हायो आरोना
औ नोंथां औ
बे फोरोंगिरिफोरानो जाबाय जोंनि ओ नैथि बिमा बिफा होननानै जों बुंनो हायो मानोबा जोंनि मोजां गाज्रि फोरखौ बे फोरोंगिरिफोरासो दिन्थियो ओ बिमा बिफाजों लोगोसे ओ जोंनि रोङिखौ जोङो बुजियिखौ गावसोर जोंनि फोरोंगिरिफोरा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि फिसा बायदि जोंखौ अननानै बिसोरो फोरोङो ओब
ओ रोङैखौ जोंखौ आसि थुयै थुयैब्लाबो जोंखौ बिथांमोना फोरोङो बेनिखायनो जोङो फोरोंगिरिया जोंनि नैथि बिमा बिफा होननानै जों बुंनो हायो आरो
नंगौ नोंथा नांगौ थारैनो सैथो
औ
औ नोंथां जों ओ नोंथां ओ जों औ नोंथां फराय फरायसानि बेलायाव जोङो रायज्लायनो होनबा थिखाना होनाय समाव जोङो एसांग्राब ओ रायज्लायनानै फोजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जों बेनिखायनो जों बे थिखाना होनाय समाव जिखिनि हायो जोङो ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मिथियै मोनथि मोनै बाथ्राफोरखौ नोंथांनि फ्रायबो मोनथिनो मोनबाय। लोगोसे आंनिफ्रायबो नोंथाङा मोनथिनो मोनबाय बिनिफ्राय
औ इदिनो गुवारै बेखवना होनाय थाखाय नोंथांखौ साबायखर होबाय आं बुजियैखौ नोंथाङा नोंथांनि गेजेरजों मिथिनो मोनबोबाय
औ नोंथां।
बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नों फरायसानि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होबाय बेनि थाखाय साबायखर नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिबोसो साबायखर नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
औ गोजोनथों।